औ
बेलासिनि गोजोन हामग्लायनाय नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय।
आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय।
नोंथांनियाव मोनसे टपिक लानानैसो ओ कल खालामनाय जादोंमोन।
मा टपिक?
बिदिनो माइ गायनायनि सायावहा जों टपिक लानानै आं टपिक लानानै नोंथांनियाव कल खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ माइ गायनाया जोबोर मोजाङानोथ' दैज्लां दैज्लांनि बोथोरावहा माइ गायनाय सान्दुं गोसाबा एस्थ' खस्थ' मोनो नाथाय अखाबा जोबोर बिदिनो रंजा बाजा गायनो हाब्रुजों गेलेनो आ आ आलदा इन्टारेस्ट नांखायो आरोना।
दोमैलु बोथोराव जोङो माइखौ मोजां मोनो गायनो मानोना गरम जाया अखानिबो एसेबां ओ जेबो प्रब्लेम गैयि जायो आरो।
नोंगौथ'।
जों माइ गाय माइखो जों बयबो गायनो हायो। जेरै सिख्लाफोरबाबो गायनो हायो बिदिनो ओ बुरै बैसो जानायबाबो बिदिनो गायनो हायो सेंग्राफोराबो गायनो हायो।
गायनोथ' हायो ना थाइ सान्दुंआव गोदो गोदायनि समनिफ्रासो सान्दुंखौ जेबो खौनो मोनामोन नो दानाथ' सान्दुं गोसायाव गायनो था गाय जोबोर बिदिनो
एसे खस्थ'खौ मोनो आरोना।
गोदोनि दानि सुबुंफोरजों मिलाया मानोना सुबुंफोरा दानि सुबुंफोरा ओ खस्थ'खौ सहायनो हायै जालांबाय। गोदोनि सुबुंफोरा बिदिनो आबौ आबै आजौ आजैमोननियाव समावब्ला ओ बिसोर खस्थ'खौ जेबो मोनामोन नाथाय दानि बे सोलिनाय मुगायाव खस्थ' होननायखौ सैसोनो हायि जालांबाय।
नोंगौथ'।
जोङो दैज्लां बोथोराव माइ गायाब्ला जोङो मेसें बोथोराव माखौ जानो बे ओंखायनो जोङो दैज्लां बोथोराव बेबायदिनो आबाद खामनाय जायो।
औ नंगौना गायनांगौ फुनांगौ आरो। रंजानांगौ रंजानाय गैयाबालाय बहाथो ना
औ।
बिदिबालाय दैज्लां बोथोरावहा माइ गायखांनानै नाबोसो हमजाबोयो माथो। एथ' इन्टारेस्ट दे ट्रेक्टरजों हालेवनायफोराव हानाया एथ' बारस्रावो होमबानिया माइ गायनो थांबोला खबाइखौहा जानजियाव खानानै लांफाखानांगौ।
औ बिदिब्ला मोजांसिन जायो नोंहा ओ मोननै मुलाम्फा जायो आरो बिदि बिदि खबाइ लाफायोबा
नोंगौथ' माइ गायदो आरो फारसेथिं मोनोबोला सोनानै लाखादो गाजानो।
औ।
सम बोथोराबो नेबाय थाया नालाय मावनांगौ दांनांगौ फुनाय समाव फुनांगौ गायनाय समाव गायनांगौ। बेफोरो जोंनि संसारनि नेमखा जों थांना थानाय समाव जों गायनानै जायाबोला जों बहा थो मोननानै जानो आरो गासिबो आबाद मावनायखौ नागारजोबबोला आबादखौलाय सोरथो मावबावगोन साननांगौ बाथ्रा ने
औ बिदिनो साननांगौ बाथ्रा जानानै फैबाय।
बेखायनो हिनजावफ्राबो जेननाङाहाय मावनाय दांनायाव।
बे खामानि मावनायाव ओ हिन्जाव हौवा जेबो फाराग गैया जेखौ खामानिखौ मावनो हायो बेखौनो मावनो हायो।
नोंगौथ'
औ
सम आरो बोथोरजों गोरोबनानै गासैखौबो मावनांगौ सान्दुंबाबो जेननाङाहाय सान्दुंखौसो फेजेन नांगौ
औ बिदिब्लासो मोजां जागोन
नोंगौथ' आरो एथे-एसे दोमैलु दोमैलु बोथोरफ्रावथ' गायनां फुंगौ फुनांगौ गायनानै फुनानैहा मोननाय रांजों दख'ना बायनांगौ
औ बायना लायोबा मोजां जायो आरो गावनि खस्थ' खालामनांगौ फिथाइखौ मोननानै जोङो दख'नाफोर बायना लायोब्ला मोजां जायो।
नोंगौथ' मोखाङा गोसोम जाब्लाबो दख'नाय गुलाफि गाननांगौहाय गाजा नुगोन बियो
जोंनि बर'फोरखौ दख'ना गानोब्ला मोजां नुखायो।
नोंगौथ' आरो बिदिबालाय गायनाय समाव गायनायावल' नङा नाथाय जानांगौबो जानायावहाय मिस्थि सिंग्रा मोनजाबा गोजोनै मोनो आरो टाइमफोराबो बेबायदिनो गायनायाव
फुंनि सारिथानिफ्रायनो गनाय जानांगौ होमबानिया मोजांसिन जायो।
फुंबिलि समायाव गायोब्ला जोङो ओ गोजोन सुदेमजों बिदिनो गरमबो नाङा सान्दुंबो गैया अखाबो गैयाब्ला मोजां जा खायो होमब्लानिया जों बिदिनो गायनाव गोबां गोसो जाना गोयनो हायो सान्दुं जायो ला जोङो गरमखौ सहायनो हायि जायो बेहायनो जों सहायनो हायो जाब्ला जोङो गो बिदिनो माइ गोबां गायनो गोनांफोरा थालाङो
माइ गायनायफोरावहा बेबायदिनो थान्दाफोरबो होगारांगौ गायहोग्राफ्रा हम्बानिया गायग्राफ्राबो गोसो होनानै गायनो हायो आरो बोलो होनानै गायनो हायो। हायो माइ गायखांनानैहा सोमखोर मिथिंगाजों लोगोसे माइयआबो सोमजोबनायजों जा गाजा नुयो। आरो बे समावहा
सान्दुं गोसा जाब्ला ना गजबनाय हमनोबो जा मोजां नांगौ खायो नङा होन्दो
औ नोंगौथ' आरो
नंगौ खोथाया बाथ्राफोरा बेनोखा जोंना माइ गायनायफ्रावहा बिदिनो फांखा सोबाब्ला आङो फांखा सोबायोब्ला गोबां बिदिनो जा गाजा गाजा सिख्लाफोर थाखायोना गाबस्रावलाबायायग्रा बिदिबो थानांगौहाय
औ बिदि थायोब्लासो गायनाय फुनायाव इन्ट्रेस्ट जायो।
खोथिया फुख्रिेंहाय हनियासो गायनायावहाय मोजां नङाब्ला मोदोम सा नाफोरा बिदिनो दब्लाय होनानै थाबोला मा जोगोन दा
जों सानसेले फुनानै खोथियाखौ फुनानै जों थायोब्ला जोंहा उम मोदोमा सायो बेखायनो जों सानफ्रोमबो फुनांगौ गायनांगौ होमब्लासो जोंनि। मोदोम सानायफोरा मोजां जालाङो।
नोंगौथ'। खनसेल' गायबाथ' जा साखायो बेखायनो खननै खनथामसो गायनानैहा माइखौ बिदिनो गायै गायै होमबानियासो सानाय सुनायफोराबो गैयि जायो। आरो गायनोबो हायो आरो देहा सोलेरफ्राबो बिदिनो फरिश्रम खालामनायजों लोग लोगोसे मोजां थायो आरोना?
बिदि फरिश्रम खालामोब्ला जोंनि देहाफोराबो मोजां थायो आरो बेमार आजारनिफ्राय गोबां बेमार आजारनि ओमफ्राय जोङो बारग'नो हायो। जों ओरैनो जिरायनानैल' थाबाय थायोब्ला जोंहा बिदि फरिश्रम खालामनाय जायाब्ला जोंहा। बिदिनो बेमार आजारासो लोगो लायो बेखायनो जोङो। हानाय टाइमावहा ओ देहा थासान्दि जेब्लायबो मावनांगौ दांनांगौ।
नंगौ नंगौ। बेबायदिनो मावनांगौ दांनांगौ जानाय समाव जानांगौ। बिदि मावाबालाय बहाथो मोनो
मावनाय दांनाय जों संसाराव थानाय समाव जेब्लायबो जों। मावनानै दांनानै जानांगौ।
नंगौ। बिदिनो जोङो खोथियाफोरखौ फुनानैहाय गायनांगौ आरो जाग्रा जानांगौ जाग्रा जायाबालाय बहाथो बोलो नाङो।
औ दिनैनि टपिकखौ बेसेयावनो रायज्लायनायखौ जों दोन्थ'नोसै।
औ। होमबालाय दोनथ'बाय दे।
औ दे।